हेल'
हेलौ नोंथां
हेल'
खोनादों ना?
हेलौ
खोनादोंना नोंथां
हेलौ
खोनादों ना नोंथां
हेलौ औ हेल' औ
खोनाबाय
औ
फ्रि दंना ओमबा दा जोङो दा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना?
औ
हेलौ हेलौ नोंथां
औ बुंलाय
खोनादोंना नोंथाङा ओ जों दा बार आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना? बारखौनो लानोसै जों दा सावरायनाय आयदाखौ बार मिथिंगायाव मोननाय बार हु ओ
औ औ औ नंगौ दे
नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा बारनि सोमोन्दै? नोंथाङा इसे गिबियावनो एसे बुंग्रोदो बारनि सो मोन्दै
औ औ ओम बार होननाथ' बार होननानै बुङोबाथ' जोङो बारा मोनसे मिथिंगानि नङा होमबा मिथिंगानि जे ओ नारथाइ बा बायदि जाहोनाव सोमजिनाय मोनसे नारथायखौनो होननांगोन बेखौ जाय बार बिदिनो बारखौ जोङो मोननानै जोङो मोनदांङोल' बेखौ जोङो मेगनजों नुनो मोननाय जाया नङा होमबा दा बारखौ जोङो बेयो मोनसे साइन्सारि बिजों साइन्सआवसो जोङो बे बारनि सोमोन्दै जोङो ओ रायलायनो हायो बा रायलाय जायो साइन्स ए गोबां साइन्टिसफ्रा बा साइन्सनि नि गोहोमजों बियो जोङो आनजाद नायनानै जोङो बेखौ मोनदांनो हायो नङा होमबा ओ बारा गैयाबा ओ बार गैयाबा आंङो बे मुलुगाव दा थांनानै थानो हाया बे मोनसे सैथो बाथ्रा नङा होमबा बारखौ लानानै जोंङो दिनै ए थांनानै थायो आरो बार बारानो जोंनो हां दा बारा अनेक रोखोमनि थायो हमना ला कार्बनडाय अक्सिजेन नाइट्रजेन आरो बेहा थोरफो थोरफो दङ नङा होमबा ओ जोंनि ओनसोलाव बे मानसि जि दै थाग्रायाव बारग्रा अक्सिजेन जेरै- बिनि गोजौ सिनाव हमना ला गुबुन गुबुन बार नाइट्रजेन कार्बनडाइ अक्साइड गोबां रोखोमनि बार बियो थालां जायो गोजौआव जेरैहाय जोङो एर'प्लेनफ्रा होनबा खायसे बाहागोआव बियो माबा बिरनो हाया आरो जाय जोबहैयोब्ला मा होनो अक्सिजेन गै गैया जायो जायनि जाहोनाव जों अक्सिजेन लानानै थांनांगौ जायो नंङा होमबा आरो हारसिं जोङो बेसेबांबा गोजौ गोथौ थाङोब्ला जुदि जोंहा बे बेयावबो अक्सिजेन मोनहैया जोङो जायो जायनि जाहोनाव दैखरफोर बायदिसिनाफोर खुरनायाव मानसिफोर थैनो गोनां जायो नङा होमबा
मा मोनसे आरो बेबायदिनो जोङो सावरायबाय थायोबाबो बारा बारा गोबां खहाबो खालामनो हायो जोंहा ना होमबा जेरै नर्मेल बार बारनाय दङ बार मोदाय दङ लै बोथोरनिफ्राय बारनाय जोंहा सुनामि बार दङ गुबुन गुबुन रोखोमनि बारखौ जोङो मोननो हायो आरो दा बारहुंखा फैयोब्ला जोंहा गोबां खहा जायो नङा होमबा। ओ बार बारो बार अखाबा सोरबा जोंहा न' बां बिफां लाइफां ओ जोंनि आबादथिलि बेफोरो जोंहा गोबां खहा जायो मानसि दुमसि थैनो गोनां जायो अरनबारि जोबस्रांनो गोनां जायो। होमबा जिब जुनार जोंनि मान जों बार बारायबा जोंनि इलेक्ट्रिसिटि कारेन्ट जोंनि न' बां जोंहा गोबां खहा जानाय जायो गारि मथर कारेन्टबो गोनां जायो दा बा रा जोंखौ गोबां खहाबो खालामनो हायो आरो
औ नंगौ नोंथां
मोनथिबाय
औ
दायो नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन नामा एसेसो
औ हागोन नोंथां। बार होनोबा जोंहा बारा जाहैबाय मोनसे गेसारि मु-मुवा आरो जायखौ जों उदां मेगनजों नुनो मोना। माने बारखौ जोङो मा खासे ओ माखासे मोनदांनोसो हायो आरो जेरै बिफां बिलाइ मावनायजों मोनदांनो हायो। हयथ' खानाय बिरखारनायजों मोनदांनो हायो। साद्रि फारसाफोर बिखारनायजों बार खौ जों मोनदांनो हायो। मोदोमफ्राव नाङोब्ला एसे माबा जोङो मोनदांनो हायो। बेबायदिसो जों मोनदांनो हायो आरो बारखौ। उदां मेगनजों नुनो मोना बारखौ। बे बाराव ओ माखा माखासे गेसफोर आरो ओ हाद्रि हालानि गुन्द्रासाफोर लगायनानै थायो आरो बे बाराव नाइट्रजेन, अक्सिजेन, कार्बन डाइ अक्साइड, आरगन बायदि बायदि। गेसफोरा ओ ज' जानानै गलाय मोन्द्रेर जानानै थायो आरो।
औ।
ओमफ्राय बेनि मादावनो ओ अक्सिजेन होननाय बे गेसाआ बाराव थानाय अक्सिजेन होननाय गेसखौ जिब जुनारा हां लानायाव बाहायो। आरो बिफां लाइफाङा कार्बन डाइ अक्साइद होननाय गेसखौ हां लानायाव बाहायो। जाय जायफोर बारायाव थायो आरो। बाराव अक्सिजेननि बिबाङा नैजिसे नैजिसे जौखोन्दो थायो आरो कार्बन डाइ अक्साइडनि बिबाङा जिर' पइन्ट जिर' फर पारसेन्ट बिनिफाय बेबायदि थायो आरो। नाइट्रजेनानो बांसि न बिबांनि थायो बाराव जाय स्निजिसे जौखोन्दो थायो।
औ।
बेनि मादावनो ओ जिब जुनारनि थाखाय अक्सिजेना हां लानायाव बाहायजानाय गोनां गेस आरो।
जोंहा अर खोमोरनो मा गेसखौ बाहायोमोनलाय?
खौ दायो आरो‌।
खोनादोंना हेलौ? हेलौ। हेलौ। खोनादोंना।
खोनाबाय दे नोंथां।
अ जोंहा अर खोमोरनो मा गेस बाहायनाय जायो होनदोंमोनलाय। दा मा मा बारो जेनेबा।
अर खोमोरनायाव जोंहा कार्बनडाइ अक्साइड गेसखौनो बाहायनाय जायो।
औ।
मानो होनबा अक्सिजेन अक्सिजेन गेसआ अरसो खामहैयो नाथाय कार्बन डाइ अक्साइदखौ अर खोमोरनायाव बाहायनाय जायो आरो।
औ।
नोंथाङा बार गेब्रेंनायनि बागै माखासे खोथा बुंनो हागोन नामा।
औ बाराथ'। गोबां जाहोनाव बियो ओ गेबेंनो हागौ जेरैबायदि जोङो मा होनो गारि मथरनि उखुन्दै नङा होमबा। ओ गारि म मथरनि खामखोन्दा बे उखुन्दैया उखुन्दैआ गोबां बिबांनि बारखौ ओ गुबुंले खालामो होननानै जों मिथिगौ दा बेनिफ्राय गोबां कार्बन डाइ अक्साइड गेसफोरा ओंखारो बेनिफ्राय जोङो बहाय बा कल कारखाना बा टावार थेंखिफ्राव ओ जुदि मा होनो अर नाङोब्ला बिनि जोंनाय अरनि उखुन्दैया बारनै गेब्रेंनायाव गोबां मदद होयो बा गोहोम खोख्लैयो होननानै जों मिथिगौ बेबायदिनो बहायबा अरनबारियाव अर ओ नांनाय। अर नांनायनि जाहोनावबो बेयाव गोबां दिन ओ खोमोरनो हाया बबे बबेबा बायदि अरनाव अर नांनायाव बेबायदि जाहोनाव बेनि जाहोनाव गोबां उखुन्दैया बाराव मिलाय फानानै बियो बार गेब्रेंनाय खालामो।
औ नंगौ नोंथां औ बेजों लोगोसेनो आंबो बार
औ औ।
दे नोंथां बुंदों
दे बुं दे नोंथां
बेजों लोगोसे आंबो बुंनोसै बे बार गेब्रेंनायनायनि बागै एसे बार गेबेंनाया माने ओ जेरै गारि गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय गारि मथर गारि मटरनिफ्राय ओंखारनाय गेसफोर जेरै गारि मथरनिफ्राय ओंखारो कार्बन मन' अक्साइड गेस। आरो इन दारिमिनफोरनि ओमफ्रायबो ओंखारो। साल-साल्फार डाइ अक्साइ अक्साइड गेस बेफोर बायदि गेसफ्रा ओंखारनानै माने
औ।
बाराव लोगो नांनानै मानसिनि हां लानायफोरावबो बे बेफोरो जेंना सोमजिहोबाय आरोखि आथिखालाव। आरो आथिखालाव बिफां लाइफां दानस्रांनायनि थाखाय अरनबारि फोजोबस्रांनायनि थाखाय कार्बन- डाइ अक्साइड गेसनि बिबाङा बांनो हमबाय। मानोना कार्बन -डाइ -अक्साइड गेसखौ बिफां -लाइफांसो जागारोमोन नाथाय नाथाय बेखौ बिफां -लाइफांफोरखौ दानस्रांनायनि थाखाय दायो कार्बन- डाइ -अक्साइड गेसनि बिबाङा बाराव बांनायनि थाखाय जोंनि बुहुमनां दुंखांनायाबो बांबोगासिनो दङ। बेफोर बायदि बेफोर बायदिनि थाखायनो माखासे दारिमिन गारि मथरनि गेसफोर ओंखारनायनि थाखायनो बारा गेब्रेंबाय।
औ।
बिफां दानस्रांनायनि थाखायनो बार मन्दलाव जोंहा बारनि दुंथाया बांबोगासिनो दं आरो। आरो मिरु बे बार दुंनायनि थाखायनो मिरु ओनसोलनि बरफफ्राबो गलिगासिनो दं। जायनि थाखाय हा बाहागोखौ दै बाहागोआ बांसिन आवग्रिनानै लागासिनो दं आरो।
औ -औ।
आरो बेबायदिनो बार गेब्रेंनायखौ होबथानोब्ला जोङो ओ बार गेब्रेंनायखौ होबथानोब्ला जोङो दारिमिन बाहायनायफोरखौ खम खालामनांगोन। आरो दारिमिनफोराव जोङो गेस बै गाज्रि गेसखौ फोसाबग्रा सरग्रा माखासे टेक्न'लजिनि ओ दाजेम बाहायनांगोन। ओ बिफां -लाइफां गायनांगोन जोङो बेफोरबायदि आरो
ओमबा दिनैनि सारायनाय एसेयावनो फोजोब- फोजोबथ'नोसै नामा? नोंथां। मानोना समाबो जाबाय नालाय
औ- औ। दे गोजोन्नाय थाबाय।